अ खोनादोंना? बे
मा खालामदों?
दङ जिरायना दङ ओरैनो।
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाथ' बिदिनोसै खान्थाल बेगरजों जारि बिलाइ ना।
औ गोथावानो।
औ औ।
नोंथाङा मा खालामबाय दों?
दासान्दै दङ जिरायना ओरैनो।
औ नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सोहरदोंमोन। सावरायजागोन ना?
जागोन जागोन।
औ। मेसें बोथोराव आबाद मावनाय आरो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
ओ दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर आबाद मावनायनि सायाव नङा होमबा?
औ।
बेवहायथ' गोबां आबाद मावनाय जायो जोङो। जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गुबैयै माइ आबाद खौ मावनाय जायो।
औ
लोगोसे बेनि अनगायैबो ओ गोबां आबाद दङ जेरै जिंखा बेबायदि ओ दैलांनि लाव पानेलाव ओ बेफोरबायदि थास'बो दङ बेफोरबायदि गायजायो आरो आबाद मावद्रोम ओम दैलांआवबो आरो मेसें बोथोर होननानै बुङोबाथ' मेसें बोथोरावबो गोबां जों मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो।
औ
जेरै लाव बेबायदिनो थाइसुमनि आबाद
औ औ
बेबायदिनो गोबां दंसै आरो
औ
आरो जों बेफोरखौ दैज्लां बा मेसें बोथोरनि जा आबाद बेफोर आबादखौ जोङो जेब्ला आबादा जायो पस सला जायो बे समाव जोङो खानानै बेफोरखौ ओ हाथाइ बाजारफोराव
औ
औ आबाद मावनाय होनोबाथ' नों गुबैयै जोंहा बेसर फोनाय ओ बेबाय दिनो आलु लेस्रा पटल बेबायदि गोबां दंसै आरो ओ ओ नोंथाङा आलुखौ माबायदि गायो बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
थ' फास्ट आवनो हालेवग्रोना लायो बेनि उनाव आलुखौ हाखावनानै माबा ग्रोयो आरो ओ गाजा अरनो होग्रोयो दोननानै न'फोराव बेनि उनाव दुब फोथाराव लांनानै जेनेबा हलि सालि एवखांनानै गायना होयो गायना होनानै साननैसो थानानै हा खोना होयो आरो एसे गोजौ गोजौ बानायनानै बेनि उनाव दोनो हासार सासार होयो बेनि उनाव देरबाय औ बिनि उनाव आलुखौ बुरो बुरखांनानै जेनेबा फानोबो जायोबो बिदिनोसै आरो नोंथाङा एसे फोरमायबावना होनो हागोन नामा। मा होनदों।
आलु होनना बुंङोबाथ' आलु हेल'
औ औ औ खोनादों
अ आलु होनना बुंबाथ जोङो गोबां मानो होनोबा आलु गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दैज्लांआव बो गायो। आरो मेसेंआव जोंनि मिथिनिफ्राय गायनाय जायो दैज्लांआव जों निथि गायनाय जाया बेबायदि ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव बांसिनै मेसें बोथोराव मा बाद मावनाय जायो
जोंनि जायगायाव आलु गायो बेनिफ्राय लाइ लाफा बिदिनो मुला गाजर खबि बिलाहि बिदि गायनाय जायो
अ
बेफोरनो जोंनि जों बेफोरखौनो मावो आरो मेसें बोथोराव उ
जोंनिथिंबो बेबायदिनो
औ
बेसरखौ बांसिन मावो आरो जोंनिथिंजाय
औ औ
जे बे लाव लावफोरखौबो गायनाय जायो।
औ
ओ जेनेबा बे मेसें बोथोराव मावनाय ओ
औ
मैगं थाइगंखौ जोङो गायनानै माबायदि मुलाम्फा मोनो? फाननानै जोङो मा मोनो बेनो फिसायाव गुवै फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौनो
जेनेबाथ' जों बेखौ फानबाय नङा होमबा? फाननानै जोङो रां रुफा मोनबाय जों बेजोंनो न'खर सालायनो गोनां जायो मालाबा संख्रि बानलु गैयाबा जोङो बेफोरजोंनो बायनो गोनां जायो ओ नोंथांमोननिथिं दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि मा मावनाय जायो
जोंनिथिं जिंखा बिदिनो खा भल कुम्ब्रा
औ
आरो लेस्रा मैथा
औ
बेफोरखौ मावना जायो आरो
औ औ
बेनिफ्राय बैबे थिथा केरेला बिदिनो बायदि बायदि मावनाय जायो आरो नोंसोरनिथिं मा मा मावनाय जायो दैलां बोथोराव?
ओ जोंनिबोथ' बेनो गुबैयै जोंनिथिं माइखो बांसिन गायो दैज्लां बोथोराव मानो होनोबा ओ जायगा गोजौ गैया नालाय एसे दै लोमनाय जायगा बेखायनो बांसिन माने माइखनि गायनाय जायो।
औ
आरो लोगोसे ओ लावफोरखौ गायो आरो एसे खुमब्रा
औ
पानेलाव दैजां निलाव बेफोरखौ गायनाय जायो। गोबां जायो आरो बि फोरो जोंनिथिं।
औ
ओरैनोथ' दैज्लां बोथोरनि नामबाथ' जोंङो बेखौनो माइआनोखा नङा होमबा?
औ
उम दासान्दि माइ गायगासिनो जों निथिंबो नोंथांमोननि थिंबोथ गायो माइ
औ गायो।
उम बेबायदिनो जनिथिबो बेबायदिनो गायो।
औ